औ नोंथां।
दानिया टपिकआ जाबाय संनाय खावनायाव बाहायनाय आइजें आयला मुवा बेसादफोर नोंथां
औ नोंथां।
नोंथाङा संनाय खावनायाव बाहायजानाय मुवा बेसादफोरखौ मिन्थिगौ नामा नोंथां एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां। ओ जोंनो संनाय खावनायनि जि मुवा बेसाद होननानै बुङोब्ला
जों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर नुनो मोननाय जायो। बेनिनो माब्लाबा समाव गुबुन न'खराव एबा गुबुन न'खर संनाय खावनायनि जि मुवा बेसाद नैफोरो नैबेफोरो गोरोबाबो जानो हागौ। बिदिनो आं बुंनो नागिरनाया जि मोनसे न'खरनि जि संनाय खावनायाव बाहायजानाय मुवा बेसाद नैबेयावहाय गिबियाव गोनांथिथार जानाय होनोब्ला जोंना अरदाब नि गोनांथिथार जायो।
अरदाब ओं अरदाब नांथारावगौ उम
अरदाबनि सोलायै गुबुन गंसे न'खरा गेसनि बेब'स्थाबो खालामनो हायो।
उम नोंथां।
बेफोरनि अनगायैबो जोंनो बे ओंखाम बा ओंख्रि संनो थाखाय जि खान्था साराय नै बेनि गोनांथि जायो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनो जानाय आर रो लोंनायनि थाखाय जे थोरसि बा लथा बा गिलासनि गोनांथि जायो।
ओम नोंथां।
नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
अ जोंनो मेनलि इसिङाव बाहायनाय मुवा बेसादफोर नोङा होनबा? गोनांथार बेसादानो जाबाय नों बुंनाय बादिनो जोंनो माबा नांगौ अरदाब नांगौ नङा होनबा? गोदो गोदायथ' जों अरदाबखोनो बाहायोमोन। मोन आथिखालावसो गेसखौ बाहायनाय नुनो मोनो।
औ नोंथां।
उम समजों लोगोसे समाव बाहायजानाय मुवा बेसादफोरा जाबाय ओ थौ, साराय, गारबा ओमफ्राय कुकार, सामुस थफसि, बेबायदिनो बायदि बायदि जों बाहायनाय नुनो मोनो। नोंथाङा गोदोनि सुं आरो दानि सम जि फाराग नुनो मोनदों नामा नोंथां?
औ नोंथां
जों गोदोनि सुं आरो नैबे दानि समनि इसुं होननानै बुङोब्ला बेयो गोबां फारागथिखौ नुनो मोननाय जायो। जिथु गोदोनि समाव जे इसु फुं होननानै बुङोब्ला जि मोनसे नेमखान्थि हिसाबै जोङो सोलिबोनाय जायोमोन। थु नै बेहाय मोनसे अरदाबनि गोनांथिथार जायोमोन। एबा नैबे अरदाबनि सेरावनो मोनसे माइ एनदो ओ माइ दांग्रा थावनि ओ नैबेखौबो जों खालामनानै दोननाय जायोमोन।
उम नोंथां।
आरो नैबे दानि जुगनि इसिं होननानै बुङोब्ला ओ गोबां न'खराव गोबां सोलायनाय नुसै, बेनि गेजेराव जादों
जिथु अरदाबनि सोलायै गोबां न'खरानो ओ गेसनि बेब'स्था खालामनाय जायो नोंथां।
गेसनि ओं आथिखालाव
औ नोंथां। ओ बेनि अनगायै नोंथाङाबो माबाफोर फारागथि नुबावो नामा?
फारागथियाथ' नों बुंनाय बायदियानो गोदोनि आरो आथिखालनि बे फाराग दङो।
अननानै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हम गोदोथ' आगजुफोरखौ दंफांनि बाहायोमोन नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
गोदो गोदाय थोरसि गैयि समाव थास' बिलाइयाव जायोमोन। आथिखालाव आरो गोबां टेक्न'लजिनि जुग नङा होनबा? गोदान गोदान मडेलनि थोरसि लथा ओंखारबाय। बेखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो। उम बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंथां उम उम गोदोनिया अरदाब दंमोन, दानिया गेस दङो। गोदोनि आरो खस्थ'सिन जायोमोन मानो होनबा औ अरदाबाव अरसुनो थाखाय बनफोरखौ जगार लाग्रोनांगौमोन। दानिया आरो गेसजों सर'सिन जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां। ओ गोदोनि इसुं आरो नैबे दानि समनि इसुंनि गेजेराव ओ फारागथिनि सोमोन्दै जों सावरायबाय। नैबे फारागथिनि अनगायैबो गोदोनि आरो दानि गेज जेराव माबाफोर जेंना जेंगोनाफोर नुजानाय नोंथाङा नुदों नामा?
आंथ' बेखौ जेंना जेंगोनायाथ' खायसे इसिंआव सेन्देल सोनो मोना बिदि आं आलासि जानो थांबाथाय नङा होनबा? आबै आबौ मोननियाव आलासि जानो थांबाथाय खायसे सिङाव ओ सेन्देल सोनो मोना बिदि नेमखान्थिखौ नुदोंमोन आं नोंथां। नोंनि बादिबालाय? औ।
अ जेंना जेंगोनानि बेलायाव बुङोब्ला ओ आथिखालनि जि मुवा बेसाद फोर नैबे मुवा बेसादफोरा ओ जोबोद बेसेन गोसानि। आरो गोदोनि स माव मोननाय जि मुवा बेसादफोर मानि बे जोबोद खम दामनिमोन ओ जायनि थाखाय ओ गोबां सुबुङानो ओ गोरिब बा माहाजोन ओ गासैबो सुबुंनि थाखायनो समानमोन नाथायबा थिखालाव ओ गोबां बेसेन गोसानि जानायलाय ओ मा खासे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा नैबेखौ ओ बायनानै बाहायनायाव माखासे माने जेंना नुजाथिदों होननानै आं सानो नोंथां।
ओं बिनो आरोना नोंथां।
त' जोंनि गेजेराव ओ गोरोबलायै मोनसे थासारि बा इनक्वालिपटि गावजों गावनि गेजेराव ओ नै बियो सोमजिदों होननानै आं सानो।
औ ओं। नोंथाङा आरो मोनथिबावगोन नामा?
ओम। संनाय खावनायाव ओ गोनांथि जानाय मुवा बेसाद होननानै बुङोब्ला
ओं।
ओ गोबांथार बाथ्रा ओ बुंनांगौ थायो नाथायब्ला उम माखासे जाहोननि थाखाय बुंनायाव उसुबिदा जानो हागौ। ओ बेनि थाखाय आं निमाहा बिदों नोंथांनाव।
ओं नोंथां।
ओ संनाय खियाव संनाय खावनायाव जि बाहायजानाय ओ मुवा बेसादनि गेजेराव
ओं नोंथां।
ओ मख'जाथावना गोनांथिया जाबाय आं ओ बावै सो समसै जे साराय खान्था अरदाब ओ बा गेस बेफोरनि अनगायैबो ओ जोंनो माखासे मानि ओ गो मुवा बेसादनि गोनांथि जाबावो। ओ‌ नैबेफोरो जाबाय जोंनो मोनसे ओंख्रि संनो थाखाय ओ गिबियाव ओ सारायनि गोनांथि जादोंमोन। नैबे सारायनि गोनांथिनि उनावनो जोंनो ना नैबे ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ उम उम बाजारनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जि थाव संख्रि, बानलु। दा बेफोरजों लोगोसेनो जि मैगं बायदिसिनानि गोनांथि जायो। बेजोंनो लोगोसे जोंनो मोनसे
नोंगौ।
बर' राव गारबा एबा खोस्लि होननानै बुंनाय जायो नैबेनिबो गोनांथि जायो होननानै आं सानो।
ओं ओं नंगौ। नांगौ जानाय आलौ संख्रै हालदै थाव जाग्रा मुवा बेसादफोरखौथ' नांखागोन नोङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां।
मोनसे संनाय खावनायाव बाहायजानाय नङा होनबा?
औ नोंथां। ओ नोंथाङा नैबेनि सोमोन्दै माबाफोर सोंनाय दंबावो नामा?
बेनि बागैथ' उम गुबुन मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनोसै नामा नोंथां ना उनाव। दा टाइमाबो जासिगोन।
औ नोंथां।
उम।
अब्ला ओ नैबेनि ओ सायाव जों माखासे बाथ्रा मानि सावरायबाय। ओ नैबे सावरायनायनि गेजेरजों जों माखासे मानि बाथ्राखौ ओ मोनथिलायनो हाबाय। नोंथांनिफ्रायबो आं माखासे मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय। आरो आंनि बुंनायनि गेजेरजोंबो नोंथाङा माखासे मानि बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय।
सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो मोनथिनो मोनो नालाय नोंथां।
औ नोंथां। ओ नै बेफोरनि थाखायनो जों गावजों गावनि गेजेराव जि सावरायलायनाय बा रायज्लायलायनाय नैबे थासारिखौ ओ लाखिबाय थायोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो।
नोंगौ। ओ नंगौ नोंथां बेबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो नोंथां। थारैनै नंगौ।
औ नोंथां।
ओ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'बाय।
औ जागोन नोंथां।